औ
औ नोंथां नोंथां मा खालामगा
आङो दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंथाङा ओ समफोर होनो हागोनना दा
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो होननासो खल हरनाय जादोंमोन आङो औ ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि दे जिउनि बागै एसे फोरमायना नै होनो हागोनना नोंथाङा जोंहा सानफ्रामबो जिउ आव माबायदिहाय खामानि मावलाङो एबा मा बायदि जिउ खुंलाङो बेफोनि बागै
औ-औ-औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ
जोंनि सानफ्रोमबोनि लाइफ होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायोआनो
उम
गासिबो सुबुंफोरानो दा सामफ्रोमबोनि लाइ लाइफखौ औ सालायगा सिनो दङ बा जोङो बेफोरबायदि जोंनि थासारि बा जोंनि समाज जों गोरोबनानै जोङो खामानि मावलांगासिनो दङ नङा नोंथां औ जोंनि सामफ्रोमबोनि लाइफ होननानै बुङो ब्ला जोङो ओ मोनसे न'खर जानो थाखाय जोङो न'खर बिमा बिफा बा आ बिबै, बिब' आरो गथ'फोर बेफोरनि गोनांथि जायो नङा होमबा नो?
औ-औ
बे न'खरनि गाहाय गिबियानो जा ओ जुदि बिबै- बिबौ था हायो ब्ला एसे मोजां जायो। आरो बिबै बिब' गैयाब्लाबो बे न'खरनि गाहाय हिसाबै जों जोंनि बिफाखौ
बिफाखौ हमनानै लानाय जायो। औ।
औ आरो ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि लाइफआ बिदिनो आरो जों फुङावनो ओ जेरै सिखारबाय सि गानाय आरो लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरनि खामानिखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ फुङावनो सिखार बाय सिखायनानै औ। औ सिखारनानै गिबियावनो जोङो सेथ्ला न'। सिबस्रांबाय औ खानसि बाथि बे सुब बाय आरो लोगोसे साहा फुदुं बाय साहाखौ फुदुंनायजों लोगोसे ए ओ फिसाया जे खामानि मावनो थांनायाव बेवहाय। जों ओंखाम संनानै जाहो हर बाहाय आरो लोगोसेनो गावनि गथ' गथायाइ फोरख खौबो जोङो साहा लोंहोनानै ओं खामदाहोनानै जोङो फरायसा सालियाव थिनहरबाय बा फरायसालियाव थिनहरनायनि सिगां ओ जोङो एसे गथ' गथाय द न'आव ओ फोरोंबाय गोसे बुजाय बाय बाय जे जोङो फरायनो होबाय फरायनायाव ए से फोरोंफाबाय दि आरो लोगोसे जेने बुजा खांनानै हांसेै बाथि बेफोर बसलायबाय आरो सोरबा सोरबा ओ बेफोरबायदियैनो फुङावनो जोंनि बर'फ्रा जेनेबा आइजोफोरा बेबायदि आफा बोराइ बाथौनि सेराव आलारि बा थि लगायनायखौबो जोङो नुनो मोन नो नङा होमबा नोंथां? औ आरो दैज्लां बोथोरफोराव थ' बुं नाङा दैज्लां बोथोरफोरावथ' बेफोरबायदिनो फुंनि फायनो खामानिया जोबोर गो सा जायो मोन्थि
औ औ औ
बिदिनो माइ गायनायबा बोथोराव ब हालेवनाय बोथो थोराव हालएवनो थाङोब्ला ओंखाम लांनाय बायदि आरो माय गायनाय फोर रुवानि फोर थायोब्ला बा हाजिरा फोर थायोब्ला बेसोरनो आमलांनाय ओंखाम हैनाय बा गावबो दसे माय गाय गाहैनाय बेफोरबाय दिनो जोबोर होम मोनसे न'खर बा जोंनि दैलि लाइफ अस लांनो थाखाय सासे हौवा बा सासे हिनजावनि जोबोर गोनांथि जायो। हौवाया जाहैबाय जोंना औ औ जोंनि लाइफआव नांगोस मोसानाय बुस्थु जेरै जोंनो रां रुफा बा जोंनि न'खर गरफोरा फिसाफोरखौ जोंङो गोग्गो सोलोंथाइ होनो हानायनि जागोहो बे फोरफोरखौ होनाय बा खामानि मावनानै एसे खामायनानै न'खराव मैगं थाइ गं बा बेफोर खौ होनाय आरो लोगोसेनो न'आवनो जोंनिया न'आव खायफा खायफा सुबुं माने गासिबो फ्रामानो एसे एने मेगं खौथ' फोखायो नङा होमबा नोंथां औ आरो लोगोसे ओ
औ औ औ औ औ औ। औ औ औ औ। औ औ औ। औ औ औ औ। औ औ।